ए
हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
आंनि बुंनायखौ मोजाङैनो गोसायैनो खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ जेबो नेटवर्कनि प्रब्लेमफोर गैयाना?
गैथ'आ दे।
औ जों बिदिब्ला दिनै गोदान आयदानि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां।
औ।
ओ नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा मा आयदानि सायाव सावरायनो।
बिदि जोंहा उम ओ मैगं गायनायफोरखौ सावरायनोसै नामा एसे
औ आंथ' बारा मिथिबाङा नोंथां। मैगं गायनायनि बागै एसेबां गियान गैया आरोना नोंथां।
होमबा नोंथाङा खोन्थादो मानि बागै रायज्लायनो आङो
जोङो बिदिब्ला नोंथां सोलोंथाइ आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा एसे जों जिखिनि मिथिगौ बेखौ रोंगौथि दोङो बेखिनिखौ गियान दोङो बेखौ सावरायनोसै ना नोंथां?
औ नोंथाङा जागायदो दे।
ओ जोंनाथ' सोलोंथाइया जोबोर गोनां आरोना जोंनि जिउआव आथिखालाव आथिखाल माने गोदोनिफ्रायनो ओ ओ जोंना सोलोंथाइया ओ जोबोर गोनांथार बेथ' थारैनो माने जोबोर नांगौ जायो आरोोना जोंनि जिउआव सोलोंथाइ गैयाबा जों माने खामानिफोरखौ मावफुंनो हाया माने मिथिजोबा नालाय औ। औ।
नंगौ।
बिदिनो सोलोंथाइ गैयाबा जों दावगानो हाया।
औ।
सोलोंथाइया जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो आरोना औ औ।
नोंगौ हेफाजाब होैयो जोंखौ।
औ औ।
मा होनदोंमोन नोंथाङा।
ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथाङाबो नोंथाङाबो जाय एसे मिथिगौ बेखिनिखौ फोरमायना होदो नोंथां बिनि उनाव आं बुंनोसै।
अ' अ'।
औ।
माने जोंहाथ' बिदिनो ओ जोंहा बिदिनो गोदोनि दिनाव बेलेग जायोमोन आरो दानि दिनाव बेलेग जायो मानो होनबा जोङो गोदान बेलेग बिदिनो गोदान गोदान सिखा सोलोंनो मोनदों एबा जों गोदोनि दिनाव बेलेग सोलोङोमोन दानि दिनाव जोङो बेलेग जालांबाय मानो होनबा दानि दिनावथ' जोङो बांसिनानो मबाइलफोर बो बाहायो बेफाय जों माबा आयदा मोनो नङा होमबा बेनिफाय जोङो गोदानसो मा होनो सिखनो हादों ए बा जोङो आयदा मोनदों नङा होमबा नोंथां।
औ ओ नोंथां जोंनाथ' गोदो गोदाय बिदि ओ फरायसालिफोराव सोलोंथाइ होनाय गैयामोन आरोना जोबोद माने ओ गामि ओनसोलफ्राव जोबोद जामथनो थायोमोन। माने जि मावनानै ओ आबाद मावो आरो जा मोन ना
औ
सेब माने हिजावफोरनो सोलोंनो होनो नागिरोमोन। आथिखालनि मुगायावसो सोलोंथाइ लानो मोनो हिन्जाव माहारिफोरा गोदो गोदाय माने बिदि साराय दङमोन आरो ना ओ जोंनि समाजाव ओ हिनजावफोरनो सोलोंथाइ बिदि फरायहोनानैबाबो मा जानो गुबुन प्लेअर थानांगोन बिदिसोानोन आरोोना गोबां माने मानसिफोरा बिदिनो जा आइजो माहारिफोरखौ ब सोलोंथाइ लाहोआमोन होन आरो
नोंथां।
एसे बांसिन लाबोमोन अबाव फिसाफोरखौ बिदिनो गुबुननि न'खराव रुवाथि दोनहरला बायोमोन लावखार दोनहरला बायोमोन बिदिनोमोन आरो
औ
बे सोलोंथाइनि फारसे जेबो गियान गैयामोन आरो गोदोनि समाव औ अ आ थिव जों माने गो सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जों फरायसालि माने सोलोंथाइ लानानै गोदान-गोदान मुगायाव जोङो टेक्नलजि बाहायनायखौ नुनो मोनो गोबां दान-गोदान नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ